औ खोनादों नोंथां।
औ खोनादों नोंथां ओ मा खालामगासिनो नोंथां?
ओरैनो दं नोंथां। द
अ अ अ अ थिगानो होमबा बिदिब्ला ओ नोंथाङा दासान्दिथ' फ्रि दंथ'यो? ना?
फ्रियैनो दं होनदां।
औ बिदिब्ला जोङो ओ मोनसे ओ आयदानि सायाव नोंथांजों आङो सावरायनो होननानै सानदोंमोन जिहेथु जोंनि अमा फिसिनायनि सोमोन्दै दा नोंथाङा ओ सावरायनो हागोन नामा नोंथां?
हागोन नांथां निसय।
औ औ औ। ओ अमा फिसिनायनि सोमोन्दै आं एसे फोरमायग्रोनोसै जिहेथु। ओ। जेब्लानिफ्राय जोङो ओ हाग्रा बंग्रायाव जोङो थानो लाजेनदोंमोन ओ जों बिफां सिंफोरावनो गोदो गोदायनि समाव थानानै जोङो गोदो गोदायनि समाव रायजो जायोमोन मैहुरारि खालामनानै जेराव जों अमाफोरखौहाय माबायदिहायथो ओ न' बां लुनानै जोङो जिब जुनारफोरखौ फिसिनो रोंखो बेखौथ' जोङो माब्ला समनिफ्राय फिसिनो रोंनाय बे खौ जोङो बुंनो हाला जेराव जोङो ओ गोदो गोदायनि स नंगौ जों मैहुर खालाम बेफोरखौ जोङो माबोरैहाय ओ हाग्रानि जिब जुनारखौ उदजया गिबि गिबियाव नाथाय ओ दिनैनि समाव जों मिथियो जे ओ हाग्रानि जिब जुनारफोरखौबो जोङो न'खराव फिसिनाय जायो। जों माब्लाबा नांगौ समाव जोंनि देहाफ्रा गाज्रि जायोब्ला जोङो जानाय आव जोंहा माब्लाबा ओ भिटामिनफोरनिया आंखाल जायोब्ला जानायखौ जों नुनो मोनो जेराव जोङो ओ दिनैथ' जों बांसिनानो जों दिनै बेदर नङाब्ला ओ जानाय ओंखाम खुहाबनायखौ नुला मानसिफोरखौ बांसिनानो दिनै ओ बायदिसिना बेदर आरि जानाय खौ नुनो मोनो दिनै औ अमाखौ गोदो गोदायनि फ्राय बेफोरबायदिनो जानो हागौ ओ बिमाफोरनिफ्राय ओ फिसाखौ सिरि सिरि लानानै फैदोंमोन खोना खावनानै ओ लोगोसे न'आव फिसिफैदोंमोन। ओ गिबियावनो जानो हागौ जोङो अमा फिसिनाय बा बायदिसिना जिब जुनारफोरखौ फिसिनायनि सिगां बिसोर मा मा जायो बेखौ जों मिथिखानांगौ जेराव ओ जानो हागौ बे मिथिखोयोमोन दिनै गुन्दै आरि फोरखौ दिनै जाहोयो ओंखाम आरि बेखौ जाहोनायनि गेजेरजों जोङो ओ गोबां जों जौगानायखौ नुनो मोनो। जोङो गोबां जौगानाय नुनो मोनो। ओ बिदिनो ओंखाम आरिफोरखौ जाहोनाय जायो आरो अफ्रि बायदिसिना बेफोरखौ ओ जाहोनानै फेदेरनायखौ नुयो जेराव गोदोथ' जोंहा न'फोरावसो फिसिनाय जायोमोन नाथाय ओ दिनैनि समाव जों बायदिसिना जोङो ओ माबा फाराम आरि खालामनायखौ नुनो मोनो। ओ दिनैनि समाव जों बायदिसिना फालांगियारिखौ जोङो ओ नोजोर बोनानै जोङो अमाफोरखौ फिसिनायखौ जों नुनो मोनो। गोदो गोदायनि समावथ' जोङो न'खरफोराव जानो थाखायसो ओ फिसिनाय जायोमोन आरो लोगोसे एसे आग्लायोब्ला सोरनोबा गामिफ्राव राननानै हरनाय बेफोरखौ खौ नुनो मोनोमोन दा नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा जुदि ओ नों थाङा आथि गोदोनि समावथ' नंगौ जोङो न'खराव जानो थाखाय बा माबानो थाखाय फिसिनाय जायोमोन दा अमाफोरखौ जुदि जों दिनै फिसिनो थाखाय बा फाराम बानायनोब्ला माबायदिहाय जायगाफोरखौ जों सायख'नांगौ आरो माबाय दिहाय आदार जाहोनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै एसे नोंथाङा फोरमायनो हागोन नामा?
अ नोंथां हागोन ओ नोंथाङा गिबियावनो अमानि बागै गोबां बुंलांबाय ओ आंनिबा आं एसे फाराम बानायनाय बा अमानि बिजनेस बानायनाय बेफोरनि बागै एसे बुंनो सानदों नोंथांनिसिम। जों ओ अमा फाराम बानायनाय बा अमा बिजनेस बा ओ खालामनो थाखाय जों गिबियावनो माने आखाइायाव गाव गावनावनो एसे रां थानाया मोजां माने ओ जों फिसाखौ माने बायनांगोनसो दानि जुगाव माने ओ ओरैनोथ' मोनला नालाय। सोब बुस्थुआनो माने ओ फैसानि जाजोब्बाय नालाय माने ओ गाव गावनि आखाइयाव एसे थायो ब्ला माने मोजां आरोना ओ जों ओ-् अमा फिसिनायनि सिगां जोङो ओ गिबियाव जों ओ दैमा सेर बा दैमा गैयाबा फुख्रि सेर जायगायाव माने ओ ज जों सायख'नो लाग्रोनांगोन बे ओ बे दैमा सेर बा फुख्रि सेरावनो जोङो ओ फाराम माने गन्द्रा अमा जे अमाखौ जे दोनो माने ओह बेवहाय माने जोङो
ओह न'खौ बा अमा गन्द्राखौ लुनानै लाग्रोनांगोन आरो जों मोनसे बा दै मिस सिन बा मथर जे अमानि ओ जे खिफोर बा मैला बा हासुदै बेफोरखौ माने ओ साखोन सिखोन लाखिबाय थानो थाखाय बा सुगारबाय थानो थाखाय जों बे मेस सिनखौ बहायनानै लाग्रोनांगोन ओ जे ओद साबपायै थायो आरो जोंना अमा फिसिनायनि थाखाय गिबियावनो जों अमा फिसा बायगोरनानै लागोरनांगोन औ माब ओह बायखांनायनि उनाव जोङोम ओ अमाखौ जोङो जे ओ अमायाबो मोननै थायो नालाय मोननै ओ जेन्डारनि थायो नालाय माने ओह उम बुन्दा माखासे बा ओ जो माखासे बायनांगोन आरो जों माखौहाय ओ बिनि उनाव जों अमाखौ ए फिसानिफ्रायनो जोंना मोनो ओ आदार होयै होयै ओ फेदेरबाय थानांगोन ओ जों सानसेयाव खेननै बा खेनथाम आ आदार होनांगोन आरो जोंना ओन्दै समावनो जे ओ बेमार आजार जाया बेफोरनि थाखाय जोंङो ओ माखासे ओ मेडि अमानो होफाखानांगोन आरो ओ जे उनावहाय माने देरबाथाय जे फिलौआ फिलौ बायदि ओह आरो जोंना अमानि बेरामा जे जानो हाया बेफोरनि थाखाय माने गिबियावनो जों मुलि बायदिस सिनाफोरखौ होग्रोनानै लानांगोन अमानो आरो बेनि उनाव जे अमाया दे अमाया जेसेबां देरबोयो एसेबांनो माने ओ जोंना फैसाखौबो बुरजा मोनो नालाय बेनिखायनो माने जों अमाखौ एसेबां ओ फेदेरनो हायो एस एसेबांसिम माने ओ जोङो आदारखौ होबाय थानांगोन आरो जोंना अमा ओह माखासे अमा ओ जे ओ जौ अमाफोर बेफोरखौ माने जोङो ओ फाननांगोन आरो गिबियाव फाननांगोन आरो बे माखासे जे थालांनाय अम अमा बुन्दिफोर बे अमा बुन्दिफोरखौ जोङो फिसा जाहोनानै बे फिसानिफ्रायबो जोङो बे फिसाफोरखौ फाननानै फिसाफोरखौ आरो फेदेरबावनानै माने गोबां आरजिबाव ओ रां आरजिबावनो हायो।
बे फिसाफोरखौनो माने ओ
हरनानैहाय माने ओ जों माखासे रांखान्थियारि हेफाजाबबो लानो हायो आरो माखासे ओ
अमा लादेरनानै बा गन्द्राफोर बानायदेरनानै ओ अमा फारामखौ आरो गो गुवारसिन बा गिदिर स खालामनानै लानो हायो आरो जोङो नेक्स्ट टाइमाव माने ओ आरोबाव जे बिनिख्रुइ बांसिन अमा फिसिनो हायो आरो जों बांसिन रां आरजिनो हायो। आरो जों ओ दानि जुगाव माने दानि जुगाव जों माने अमा अमा फिसिनो बा माबा मोनसे जुनार फिसिनो थाखायबो जोंनाव माने ओ माखासे अमा फिसिनाय बा जुनार फिसिनाय आदबनि थाखाय जोंनाव सोलोंथाइबो थानो गोनां जायो माने नङाबा जों माने ओ मालाबा समाव जों ओ मा मेदिसिनखौ होनांगौबा मा दानाफोरखौ होनांगौ बा आदारफोरखौ होनांगौ बेफोरखो मिथियाबा माने जोंनि थाखाय बिराद खहा जायो मालाबा जोंना ओ अमा अमाफोरा गोबां बेराम आजारावबो गोलैयोब्ला नोंनि जेसेबां खस्थ' खालामदों माने बैफोरो माने ओह दैयाव थांजोबनाय बायदजि जायो बेनि थाखायनो माने अमानि सोलोंथाइ बा अमानि ओ जे अमा फिसिनाय माबायदि ओ आदब खायदा नांगौ बेफोरखौ सोलोंथाइ लानो थाखाय गिबियाव जों जे ओ गुबुन सुबुं जाय अमा अमा फाराम खुलिखादों बैनिफ्राय माने एसे जों सुलुं लाहैयोब्ला जोंनि थाखायनो मोजां जायो आरो।
औ नोंथां आथिखालावथ' जोङो ओ गोबां बेफोरबायदिनो ओ अमा फिसि सिनायखौ नुनो मोनो जेराव ओ नोंगौ जोङो खायसे ओ दिनैनि समाव गोबां बिथिङावनो जोङो ओ अमा फिसिनानै जोङो जौगासार जानायखौ जोङो ओ जोबोर खम नुयो। जेराव ओ नंगौ नोंथाङा गोबां बाथ्रा फोरमायबाय जिहेथु अमाफोरखौ जों माबायदिहाय फिसिनो नांगौ दिनै जिहेथु जोंहा बिगियानजों दिहुनजानाय बायदिसिना जों दिनै रासायनारि जोङो ओ जों बिगियाननि खान्थिजों दिहुननाय जोङो आदार मोननो हायो। जों गोदो गोदायनि ओ जोङो ओ गोजाम खान्थिजों जोङो ओ अमा फार्म जुदि खालामोबा अमा फिसियोबा जुदि जोङो जोङो दिनैनि समाव जोङो रां आरजिनो हानाय नङा। दिनै गोबां बेमार आजार जायो जोङो बायदिसिना सुवइन फ्लु बदिसिना फायो जों बायदिसिना बायदिसिना बिजिफोरखौ होखानो गोनां जायो गोदोनि बायदि जोङो जुदि बिजि होआलाबसिनो ओ बायदिसिना सिना जों ओंखामफोरखौ होयोब्ला गुन्दैफोरखौ होनानै दोनोब्ला माब्लाबा समाव बेमार जाना थैलांगोन आरो। जाबायदि देरनांगौ बेफोरबायदि देरनाय नङा लोगोसे जोङो अ-अमाफोरखौ जेराव मेराव खाना दोननो गोदोनि समाव जेराव जोङो ओ औवा सिंफोराव खाना दोनो सायाफोराव नाथाय बेसेबां सायाफोरबाबो मोजां जाया अमानि थाखाय एसे जोङो ओ गोजौ जायगा मोननांगौ सान्दुंबो नांनाय गेजेर गेजेर सायाबो जानाय बेफोरबायदि माने मोनजानांगौ। जायगाफोरा जेराव जाहाथे बे बेमार आजारफोरा सोमजिनो हाया। बिदिनोथ' दिनै अमाफोराथ' जों ओ जोंनि बाजारफ्रावथ' गोबां ओ दाम जाबाय दिनैनि समाव जोङो ब्रैजौ बाजौ बेफोरबायदियाव अब्ला जोंहा गोबां फैसा मोनो जुदि जोङो औ अमा खौ फिसिनो हायोब्ला जोंनि संसार जानायाव गोबां समावनो जोंहा गोबां औ। मदद मोननो हायो दा नोंथांमोननि ओनसोलजों ओ अमाफोरनि ओ बेसेनफोरा बेसे सो जाना दं नोंथां ओ जिहेतु अमा फिसानि दामफोरा बेसे जाना दङ?
अ नोंथां ओ नोंथांनि नोंथांमोननिथिं जे अमानि बेदरनि प्राइसआ जे ब्रैजौ बाजौ जोंनिथिंबो बे सेमानो ब्रैजौ बाजौआनो गोल्लैयो आरो जोंहा अमा फिसा ओ अमा फिसाखौ बायोब्ला जोंना ओ जे अमा बेफारिया बांसिनानो जोंना लकेल जायो नालाय बेनिखायनो माने ओम ब्रै ब्रै रोजा बाजौ बा बा रोजा बेफोरबायदिसो माने ओ नुनो मोनसै दानि जुगाव।
औ औ औ औ जेराव औ नंगौ जोंनि थिंबो अमा फिसानि दामआ सम लायै सम जायो जोंहा जिहेथु जोङो दैज्लांनि समाव माब्लाबा समाव जोबोर खमावनो मोनो जोङो जिबाजौ ओ मालाबा नै रोजा बेफोरबायदियावबो मोनो ओरैनोथ' जोंनियाव बेफोरबायदि जों थिन हाजार सारि हाजार लायो जेराव जोङो बेफोरखौ बायनानै लानो लानानै फैनानैसो जों फिसिनो गोनां जायो लोगोसे हाइब्रिदफ्राथ' जोंहा गोबां दाम जायो। सारि हाजारबा हाजार बासो जोङो हाइब्रिदखौ जों मोननो हायो अमा फिसा अमा फिसाखौ जोङो आरो लोगोसेनो ओ गोबां दिनै गोदान हाइब्रिदफोराथ' जोंहा जों फैखादों बायदिसिना हेमसियार बा बायदिसिना गोबां नाम दङ जायफोरखौ ओ मोजाङै मिथिस्लाबा लोगोसेनो दिनै जु जों अमा फारामनि खोथा बुङोबा जों दिनै अमा फार्म जुदि बाहायोब्ला जोङो गोबां जोङो इउटुबफोरावनो जा मबाइलफोरावनो जा जों नुबाय थायो जिहेतु जुदि अमा फार्म थायोब्ला उनावहाय हाखर थानांगौमोन हाखर थायो जेराव जों अमा खिखौ जाहाथे जोङो हाखराव गारहरनो हायो जेराव जोंनि नाफोरा बेखौ जानानै ओ थाब थाबनो देरो जों बेफोरखौ फाननो हायो जिहेतु ओ बिदि बिथिङाव नोंथाङा मा बुंनो सानो जिहेतु ओ अमा खिखौ जुदि जोङो ओ हाखराव हरोब्ला जोंनि नाफोरा देरो ओ देरगोना देरा माबायदि जेनेबा होनांगौ। बेनि सोमोन्दै मिथिगोन नामा नोंथाङा?
अ जे जों ओ बुंनो थाङोब्ला जोङो नानो जे नानि आदार हिसाबै जों गुन दै होयो जे अमायाबो जे गुन्दैखौनाय जायो बे अमा अमानिफ्राय ओंखारलांनाय खियाबो जे मोनसे गुन्दै ब बायदि बैखौ जों माने अमानि अमानि खिखौ नाया मोनजायोब्ला आं आंनि माने निसय नायाबो देरो आरो जों नाखौबो फाननानै माने दाबल इनकाम खालामनो हायो माने अमाजों लोगोसेनो बेनिखायनो माने आं जे बुंदों फुख्रि बा हाखर मोनसे थानांगोन बेयाव माने जे दै अमा खिखौ बा माबाखौ हगारहरो अब्ला जे ना फिस ना फिसियोब्ला बे फुख्रियावनो अब्ला जों माने देरबोनाय बा नाया जे बुरजा जाबोनाय बेखौ जों नुनो मोनो आरो
औ औ औ नोंथांजोंथ' गोबां बाथ्रा सावरायबाय जोबोद गोजोननाय मोनदों जहेथु दा जोंहा समाबो गैलिया बिदिब्ला जोङो दोनथ'लायनोसै नङा होमबा नोंथां
औ जागोन दे नोंथां नोंथांनिसिमबो साबायखर जाहोननाय थाबाय